औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा
औ नोंथां औ फ्रि नोंथां।
औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनोसै कल खालामदोंमोन।
औ नोंथाङा बुंनाय।
औ ओ अनला आं बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलायसै नामा नोंथां?
अनला ओंख्रि सायावना नोंथां?
औ नोंथां।
औ।
बिदिब्ला आंनो सावरायग्रोसो नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङा एसे जागायगोरदोे दे नोंथां।
औ नोंथां। दा नोंथाङा जोंहा अनला ओंख्रि होनना बुङोबाथ' मोनसे जोबोद माने बर'नि ओंख्रि। जायखौ जोङो अनला ओंख्रि होननाय खोनाबानो जोङो माने खुदै र' गलायो नङा होमा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो बा मा माजों जानाय जायो बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायसै। दा अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो सिगांथारावनो अनलाखौ माबोरै सङो बेखौ जों ओ आं बुंग्रोसै जेरै अनला ओंख्रिखौ संनोबा जोङो सिगां जेनाखि जों जानो लानाय जेनाखि माइरं बेखौनो जोङो ओ एसे उवालफोराव माने बेनि सिगां जों माने दैयाव सोमना लाग्रोयो।
औ नोंथां।
औ दाना सोमनानै जोङो बेखौ बिदिनो से घन्टा बा नै घन्टा संखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ उवालावहाय माबासै फाननानै दैनिफ्राय बोखांनानै दै फसरनानै उवालाव होनानै जों सौसै आरो गायहेन
औ नंगौ नों थांथारैनो औ।
आरो बे सौखांनानै जोङो जेसेबां सौबाय थागोन जोङो जेब्लासिम लागे गुन्दै जाया माने माइ रङा मानि ग'था ग'था थायालासे बे माने फुरा फाउदार बायदि फुरा गुन्दै माने जाथारनांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो नोंथां।
गुन्दै जाथारनायनि उनाव जोङो ओ अबे अबबा खुरै अब गामला बा अबा मोनसे आगजेंफ्राव जोङो माबानानै बहननानै दोनसै आरो जों बेखौ ओ माजों जानो? जेरै जों माने जेरै नार्जिफोरबायदि जाया जोंना अनला ओंख्रिया जोङो नार्जिखौ जोङो मोनसे अमाफोरजोंल' जानायखौ गोबांसिन नुयो नाथाय अनलाखौ जोङो अनलाजों ओ आलुजों अन जों मुलाजों अनला जो दाउजों आरो अनलाजों नाजों अनलाजों बा बायदि बायदि बिब्दिनो अमा मानि बेदर बा मैगं थाइगंजों माने अनलाखौ अनलायाव होना जाजोबनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गासिबो ना बेदर मैगं थाइगंफोरखौ नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
गिबिसिन गोथावसिन जाग्रा होनना बुङोब्ला जोंहा ओ दाउ न'नि लकेल दाउ न' होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बेखौहाय दाउखौ जोङो दाउजों जानोबा जोङो दाउखौ आराम न'निफ्राय मासे सिथारनानै आराम गोदानानै माने मोजाङै सुनानै लादो आरो दा सुखांनायनि उनाव जोङो बे फोरखौ ओ फियास एसे बानलु एसे हाना लादो आरो बिनि उनाव बिदिनो माखासे सामब्राम गुफुर हाइजें जिरा मस'ला बेफोरखौ देना ना लादो नङा होनबा नोंथां आरो दाउ गुबै माबायावहाय ओ सारायाव अराव जाननानै सारैयावहाय जोङो थाव एसे होनानै पियासजों आरो ओ बानलुजोंखौ इसे होना एवग्रोसै ओ बिनि उनाव जोङो ओ दाउखौ होसनहरनानै इसे एरनोसै बिदिनो दुइ मिनिटसो नै मिनिटसो जोङो बिखो ओ एरना लानोसै दा बे एरनानै दुइ मिनिटसोनि उनाव जोङो बिदिनो ओ माबाफोरखौ हरसै आरो हाइजेंजों सामब्राम गुफुरजों माने देनायखौ दा हरनानै बेखौ नाय जों एसे एवफ्रामनोसै दा बेखौ एवफ्रामोबासो माने गोथाव मोनो आरो नोंथां एसे दाउखौ मोजां दै होआलासे एवफ्रामना लाग्रोबाय था लाव एवफ्रामना दोननांगौ ओ मोजांनो मस्ला मस्लि होफबनानै दा बेनि उनाव जोङो जेनाखि जोङो ओ देना लानायखौ हरखांबाय दाना जोंहा बै देना लानाय अन गुन्दैया बेखौ जोङो दैयावहाय ओरै आवलायना लानानै जोङो माने बोहाय माने बै जेेलानाखि दाउखौ जों दै होनानै ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै ओ माखासे खावसेजों फोमोनखाबाय जेनेबा दाउखौहाय बाजि बा द'जि जौ जों फोमोननानै लाखाबाय दाउखौ बिनि उनाव जोङो बै दैजों लगायनाय जेनाखि अन गुन्दै आमथा आमथा बेखौहाय जोङो ब हरबाय आरो दै लगायनानै आरो बिदिनो एरबाय थाबाय एरनानै बिदिनो एसे एनै एरखांनानै आथिखालावथ' जों नुनो मोनो अनलाखौहाय माने ओ सदाबो होयो जोङो गोबां मानसिफ्रा नुयो। नाथाय जोंना सबसे गोथाव जायो होनना बुङोब्ला खारैजों नङा होमबा। खारदैखौथ' जों ओरैबायदि बानाय जेनेबा अबेबा सबाइनि हांगार बा माबा माबिनि बिदिनो हाथफ्ला बेफोर जों बानायो। बेफोरखौ जोङो बेनिखौ फसनना लानानै बै फसरना लाखायो नङामबा नोंथां? जों खारदैखौ खुरैफ्राव बिनि उनाव जोङो बेवहाय होसनहरसै आरो दा होनानै बिदिनो एरबाय थानोसै एरबाय। थोंसै एरनानै जोङो माने बेखौ संख्रि साखिनायसै जोबनायाव दा संख्रिया नांदोंबा जोङो नाङाखैबा एसे हरदेरबाय दा नांखाबायबाथ' हरदेरेनांला बिनि उनाव जोङो जानोसै। बि आरो ओंखामजों नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
बेफोरबायदिनो आरोखि अनला ओंख्रिखौ जों बेफोरबायदिनो संना जानो हायो। आरो बेयो मोनसे जोबोद गोथाव बेखौ जोङो माबा हटेलफोराव जों नुनो मोनो। मानि जोबबाय जोङो हटेलावथ' जेनेबा बेदरफोरजों होआ जायो। बेदरफोरजों होनायबा जोंहा आलादा फैसा लायो नाथाय ओरैनो अनला गोजाबा जों बेवहाय बारा माने बेवहाय जोङो फैसा होनांगौ जाना फैया आरो। ओंखामजोंनो मोनजाबायो बेखौ ओंखामनि बेसेनावनो। दा बेबायदिनो जों अनलाफोरखौ नुनो मोनो आथिखालाव दा नोंथाङाबो अनला ओंख्रिखौ माबोरै बानायो मा मा माजों जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङाबो बुंनानै होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां थारैनो नोंथाङानोथ' फोरमायलांखाबाय माखासे बाथ्राफोरखौ। दा थेवब्लाबो आङो माखासे सोदोबफोरखौ एद खालामदेरसै अनला ओंख्रि नङा होनबा नङा होमबा जों थारैनो मिथिखायोदि बे बर'नि ओंख्रि बे अनला ओंख्रिखौ रावबो गुबुन हारिया जाखाया नालाय बेयो बर'निनो ओंख्रिखा बेखौ माने बुंनांगौबाथ' बर'नि बे मेन ओंख्रि होनजायो नङा होनबा थां बेखौ गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोनहा अनला ओंख्रि मोनजाबाथाय गन्थं गोमालायो गन्थं गोदोलायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायोमोन खोथा राव खोथा आरोखि बे नङा होमबा बाथ्रा आरो। जेनेबा अनला ओंख्रि मोनजायोबा माने बिराद बुरजा जानो हायो बे बे मोनसे सोदोब आरो बाथ्रा फाव। दा अनला ओंख्रिखौ जोंनि बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा जाजेनग्रोदों आरो। बेखौहाय बिसोरो मा खालामना जागोसोमोन जेरै बा नोंथां अनला जाय माइरं नङा होनोमबा नोंथां। जेरै माइरङा गोबां रोखोम जानो हागौ जिखुनु माइरंआनो जायो। खिन्थु न'नि माइरं आरोखि नोंथां जाय माइरंआ बांसिन ओ रन्दै थायो। बे माइरंखौ संनाय जायो नोंथां माने बायहेरानि माइरं फ्राथ' एसेब्लाबो बे एसे मा जायो बांद्राय रन्दै थाया नङा होमबा
नोंगौ नोंथां।
ओफ्राय आरो न'नि माइरङआ ओ एसे मा होनना बुंगो रन्दैया बांसिन थायो दा मा खालामो बे माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां? ओ खेरखाफोराव जोङो एसे सोमनानै लाग्रोयो ओमफ्राय बे दैखौ जोङो फसरो आरो एसे
नोंगौ नोंथां।
जेब्ला बे दैया रानबाय खेरखानि दैया अब्ला जों मा खालामो बेखौ वालफ्राव देना लायो आजिलिथ' ग्रेन्दडारेसिनबो फैबाय नङा होमबा नोंथां? ग्रेइन्डार मेसिनाव पास मिनिटावनो जायो देयोबा।
नोंगौ नोंथां।
गोदोनि समाव मा मा खालामोमोन आरो जोंनि गामियाव दासिमबो ग्रेन्डारखौ इउस खालामखाया बाहायनाय जाखाया। खम सम माने हानद्रेदाव दाबो टेन बा टुइेन्टि पारसेन्टसोल' बाहायनाय जायो आरो। ओइटि पारसेन्टसोआ दाबो वालजोंनो संनाय जायो वालफ्राव जेरै फुरा मोजां देना लानोसै गुन्द्रि गुन्द्रि गुन्द्रि नङा होमबा नोंथां बेखौ आरो सा सालिनो सै आरो देनो सोलाय आरो सालिनोसैलाय देनो सोलाय सालिनोसोलाय बेबायदि मोनसे जोङो अनफोरखौ बानायनानै लाग यो आरोना दा जोङो मा खालामो बेफोरखौ जोङो नोंथाङाथ' दाउजों होनदों नङा होनोमबा आं नाजों होनोसै नाजोंहायबो संनानै जाजायो नालाय। नाफोरखौ जोङो मोजाङैनो एवना लाग्रोसै गोथावनो एखेबारे मोदोमलायनाय जेनेबा रेदें रेदें नङा होमबा नोंथां एखेबारे गेब्लेया लासे एखेबारे रेदें रेदें जोङो मोजाङै एसे मोनफ्रामलायनाय ए गोरा गोरा जालायनाय जोङो एव एवनानै लानोसै आरो एवना लानानै माख खालामसै बेखौ जोंङो नाखौ आरो बोखांफिननोसैलाय दाबसे जायगायाव खोबनानै दोनसैलाय ओमफ्राय जों मा खालामो फारसेथिं आरो जोङो दैखौ बिराद मोजां मस्ला मस्लि एसे पियास थियास होखानानै मा खालामनोसै दैखौ जब्ब हरो आरो। बे फियास तियास होखांनायाव ओमफ्राय दैखौ जब्ब' हरनानै मा खालामो दैखौ ओरैबादि खोबहाबना दोनथ'नोसै दसे दस फन्द्र' मिनिटसो ओरैबादि ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनोसै। बेनि उनाव मा खालामसै जोङो बे अन गुन्दैखौ हरनोसै आरो। अन गुन्दैखौ हरनानै मा खालामसै ओ एरबाय थानोसै जाहाथ एरनायनि एराबा मा जायो बे ओंख्रिया माने गोदोयो। गोदोबाथाय जै बे लाथा लाथा खाबायबो लाथा लाथा खाबाथाय बे ओंख्रिया जाजानो नागिरला थावला। दा मा खालामो बेखायनो ओ गोदोयिनि थाखाय गथ' गथा जायनि थाखाय बिराद एरबाय थायो एरबाय थायो एरबाय था थायो एरबाय थायो आरो बेबायदि। फुरा एरबाय थायो एरबाय थायो ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामसै आरो खा-खारैबो होयो बेयाव। एखेबारे खारैबो हरखानोसै आरो एसे ओमफ्राय बिराद एरबाय थानोसै एरबाय थानो एरबाय थानोसै खारै हरबाथाय गोजा जाथारबाय आरोखि बे एखेबे साइस गोनांनो नङा होनबा नोंथां? औ बेखौ मा खालामसै दाना खारै हरनायनि उनाव आरामसे उम्म मा होनना बुङो दाउखौ नाखौ हरसै। खौ आरामसे हरनानै आरामसेखौ फिदिंबाय थानोसै नाजों एखेबारे मो जां गोदौ होबाय माबाय थानोसै गोदौ होबाय थानोसै बिनि उनाव जोङो जेब्ला महर ज जाबाय नङा होनबा साइस गोनां गोजा गाब मोनसे लाबोबाय। अब्ला मा खालामनोसै बेखौहाय ओ साखिनायनोसै आरो। साखिनायसै जों फार्स्टआव साखिनायनि सिगां मा खालामो अराव हरग्रोयो आरो एसे ओंख्रिखौ ओरै मानो होनबा अरजोंसो संनाय नालाय अराव ओरैनो नामनि आथा एसे हरग्रोयो आरो। माने मोनसे खोथा दं अरनो हरग्रोनांगौ सम गाव जानायनि सिगां मानसि जानाय सि सिगां मानो होनबा जोंना अरजोंसो मोनबाय नालाय। एसे हरग्रोयो आरो अराव ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामसै मानसिया साखिनायसै आरो जाय संदों। बे साखि नायनानै जेब्ला संख्रि बानलुआ जाबायबा बेखौ खांनानै आरामसे दोननोसै गुसु खालामसै ओमफ्राय उनावहाय बेखौ जानोसै आरो। दा बेबायदि जों खालामनायखौ अनला ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथां बुंनांगौथ' गोबां दंमोन जोंहा समबो जालायबाय। दा उन समाव जोङो सावरायनोसैलाय आरो नोंथां। दा नोंथां सावरायनानै आं जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ।